हेलौ ओ खोनादों? आ आ आमफाय माय गायखांबायबा? खबरा मोजाङान'।
अ गायनायाथ' नै गायगासिनो दं नोंथां।
आ
नोंथांमोनना गायखांबाय नामा?
जोंहाबो गायथ'वाखै गायनाया खोथिया फुनो नागिरदों।
अ आमफाय माबामोन नोंथां?
आमफाय नोंसालाय बेसे बुरजा गायखो?
गायनायाथ' नै बिगासोल' गायदों नोंथां। गायखाङाखै आरोना दंबावो बिदिनो द' बिगासो दंबावो। दा गरमथारना दैनिबो एसे आंखाल।
आ आ। मा मा माइ गाइयो मा मा माइ गाइयोलै?
जोंनाथ' माइ गायनाया बिदिनो सिलाफथार माइ जो-जोसा माइब्रा रन्जित इदिखौ गाइयो आरो बांसिन।
आतसा
नोंसिनालाय नोंसिना?
जोंथिंबो ओ माइब्रा जोसा बेफोरखौ गायो ओमफफ्राय रनजितखौबो गायो गायनाया बायसमति होननाय दं बेखौबो गायो
औ औ नोंथांमोनहालाय मा बांसिन मा माइ गायो?
जोंहाथ' न'आव ओरैनो रनजित गायो रनजित ओमफफ्राय माइब्रा गायो गायनाया
अ होमबा नोंथांमोनहा ओंखाम जाखांबाय?
ओंखामालाय जाथवाखै जानाया
अ
नोसालाय?
जोंना जानाया जाखांबायमोन नोंथां दहायनो जादोंमोन। थाइमआबो जाबायना गोबावानो
आ अ अबेनि ओमफ्राय?
आं नोंथां आं बिस्नाथ सारिलिनिमोन नोंथां खोनादों नोंथां आं बिस्नाथ सारिलिनि नोंथां
अ अ
नोंथाङालाय अ
आं गपुरनि
आ
नों
बायनो जांख्राया माला
जांख्राथ' दा बुंथ'नो हाथ'वालै नोंथां माने मा होनो माबा दैयानो एसे फ्रब्लेम जाना दं अखाबो हायाखैना सान्दुं बिराद गोसा दुंना दं दै फ्रा रानस्रावजोबना दं
जागोन खोमा दां आं इदिनो सप्तासे अखाया हानाया हायगोन
आ
गोबावनो जा गोबाव जाबाय माने साननै सानथाम जाबाय आरो ना अखा हायैया बिदिनो सानदुं थिं थिं दुंगासिनो दं
नंगौ अखा हायाखै हानाया सान्दुं एसे दुंगासिनो दङ
औ दै अखा हाबासो दै फैयो नालाय दा अखा गैयैखाय दैफोरा एसे प्रब्लेम जाना दं आरो नोंथाङा माइ गायनायनि बागै औ नोंथाङा एसे माबा माइ गायनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
माइ गायनायनि बागै अ मायख'थ' जेनेबा बांसिन दैलाङाव गायनाय जायो नालाय ओ जुलाइ जुलाइ जुन जुन जुलाइ बेफोराव स्टार्ट जायोना बैसागु बायखांना खिन्थु खायसे खायसे जायगायाव माबा गायो ओ बोथोरनि खिन्थु खुनु लिमिट गैया बरिं दै बरिं लागायना दै माबाना गायो आंनि आनदासाव ओ जेनेबा बर'फोरनाथ' जेनेबा मा होनो हाल जांख्रा ना मा होनो
औ औ माइ गायखांबा औ औ
अ बेखौ माबायो आरो मा दंबावो
उम नोंथाङा मा होनो बैसागुनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बैसाागु
औ औ नोंथां
बैसागुआथ' जेनेबा बयबो मिनथियो बर'नि मोनसे ओ बर' बेद फेमास फोरबो देरसिन फोरबो होनबा एफोनो एखौनो बुंजायो बैसागुआनो आ एयो एप्रिल एप्रिलनि फरटिन ओ सरि जिब्रै
औ औ
जि जिब्रैनिफ्राय स्टार्ट जायो ओ जेनेबा बैसागनि से ना मा होनो
औ औ
बैसागनि सेनिफ्राय स्टार्ट जानानै गोसो सिगाङावथ' इदिनो मास मोनसेसो जायोमोन
ओ
ओ दा दाना दाना हपतासे हप्तासेबो जाबावला दाना सानथाम सानब्रैल'सो जायो बैसागुआ जोंनिथिंथ' फ्राय इदिनो जायो ओ इदिनो फासआव फास्टआवथ' मोन्थिखायो मोसौनि बैसागु ओमफाय उनावहाय मानसिनि
औ
सिगांलाय इदिनो सैमा सैमा अमाफोरनि दाउ अमाफोरनि होनोमोन दा इदि गैला फ्रायानो बांसिन मानसि आरो मोसौनिल'सो जायो जोंथिंबो इदिनो जायो
औ औ
ओ बैसागुआवलाय फास्ट समाव मा होनो इदिखौ संक्रान्ति संक्रान्ति होनो खोमादां फार्सनिखौ
अ आं बारा मोनन्थिआ नालाय नोंथांनाव सोंदों आरो ना नोंथां।
फासनिखौ संक्रान्ति होनो गोखा गोखै जानाय ओइदिनखालि दालाय मेगं-थाइगं बुथुमना जाया होमबा
औ औ औ
ओ हाग्रानि मेगन थाइगं एकसांबा जायो खोमादां बुथुमनानै गोखा गोखै बे बेदरजों ओइदिनखालि जाबाय मोसौ बैसौखालि ओमफाय अखानायै
औ औ
रायजोफोर ओंखारबाय जेनेबा इदिनो सेंग्रा सिख्लाफ्रा पार्टि लायै पार्टि बैसागु मोसानो ओंखारो आरो बेनोसै आरो बैसागुआलाय।
ओमफ्राय बे गोखा गोखैखौ मानो जायो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा।
मायाव
गोखा गोखैखौ मानो जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा।
ओ गोखा गोखैयाथ' माने गोदोनि आबै आबौनि बुंनाय बायदिब्ला आरो माने गोखा गोखै जायोब्ला बोसोर गोदानाव जायोब्ला माने जा ओ बेमार आजार बेफोरो हामो होनना बुंदों जो
औ औ। औ औ नोंथां।
जेनेबा हाग्रानिसिबां माबा दङ बेखौ जेनेबा ओ। ओ माहोनो
बेमार आजारफोर बेमार औ औ बेमार आजारफोर खारथों होननानै। जायो नामा नोंथां।
औ औ बेबो जायो मानसिफ्रा। गोदोनि समाव बेदर होफायामोन दा नाथाय दायो बांसिन बेदरजों जायो जोंबो बेदरजोंनो जायो अमा। अमाजों ओ अमा मोनाबा दाउजों जायो गोखा गोखैखौ लगायनानै। गोथावआनो मोनजायो।
औ औ। औ। नोंथांना। दा मा खालामबाय दं नोंथाङा दा। फरायनाय स्टार्ट खालामबाय दंना ना फरायनायखौ दोनथ'बाय।
खोनाखै।
नोंथाङा दा। सोलोंथाइ ला नोंथाङा दा सोलोंथाइ लागासिनो दंना ओरैनो दं। आरो। हेलौ हेलौ हेलौ औ औ नोंथां।
बांद्राय मोजांङै खोनायाखैलै।
नोंथां नोंथाङा दा। सोलोंथाइ लागासिनो दंना सोलोंथाइखौ एसे दोनथ'बाय होनदों आं। नोंथां खोनादों हेलौ हेलौ
फरायनाया।
औ औ नोंथां
थैय
खोनायाखै नामा नोंथां हेलौ।
ओहो मोजाङै खोनायाखै बुंफिनलाय।
औ आं सोंदोंमोन आरोना नोंथां नोंथाङा फरायनायखौ दोन।